औ खोना हादों
औ खोनागासिनो आंबो माब्रैफोर दङ नखरफ्रावहा बा नोंथांमोननि खबरफ्रा माब्रै दं दायो दासान्दि
खबर सबर नखरनि गासैबो मोजाङानो नोंथां
नंगौ नोंथां नोंथमोननि ओनसोलाव ओ हाग्रा ओनसोलफोरा एसे जोबस्रांलांनो हमदों नामा नोंथाङा एसे नायबिजिरदों नामा एसे बिफोरखौ माने गामियावहा
एक्सेप्ट खालामनानै लानांगोन गनायनानै लानांगोन जोबस्रांदो होननानै मानो होनोबा जोंनि आथिखालनि लाइमोन आरो जोंनि गारजेनफोरा सिगां अनलि माइ आबाद फाथो आबादनि थाखायल' जोङो हाखौ बाहायबोदोंमोन नाथाय आथिखालाव ओ नोगोर मोखांजों नोगोर मोखांजों खाथि सोमोन्दो थानायलाय ओ फालांगियारि नोजोराव जों नोजोराव आबादफोरखौ मावसै जोंनि दानि औ बर'फोराबो बेनिखायनो दा जोंनि ओनसोलफोराव गोबां जायगाफोराव एसे बिफां लाइफां गोबां रोजा थानाय जायगाफोरावबो हाफोरखौ गावजों गाव रानलाय रानलायनानै लानानै ओ गय बागान खालामदों दा बेफो फोरनि थाखाय गोबां हाया जोंना ओ बिफां लाइफांफोरा दानजादों आं बेखौ सानो आरो
नोंगौ नोंथां बेबायदिनो ओ नोंथाङा जों बिनि सोमोन्दै सावरायनोसै नामा सुबुं अनजिमा बांबोनाय बा सुबुं अनजिमा बेरफुसारनाय दायो नै जोंनि हादोराव बांसिन सुबुं अनजिमा दं बयनिबो बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुबो बांसिन सुबुं अनजिमा दं आरो जोंहा सुबुं सानखोबो फैगासिनो नैरोजा नैजिस्नि मायथाइयाव जागोन सुबुं सानखोआ ओ ओरैनो जि बोसोर जि बो जोंनि उनावनो सुबुं सानखो जायोमोन जोंनि हादराव नाथाय थांनाय कभिड जिथु पेन्डेमिक जाबाय बे नैरोजा नैजिसे मायथाइयावनो जानो गोनांमोन जोंहा सुबुं सानखोआ नाथाय कभिडनि थाखाय बा दा मासे माबा मोनसे माखासे जावोन जाहोननि थाखाय जोंनि हादोराव सुबुं सानखोआ जायासै बेखायनो नैरोजा नैजिस्नि मायथाइयाव सुबुं सानखो जादों जागोन अब्लाथ जों आरो दाथ जों सुबुं सानखो खामालाबानो नैरोजा जिसे मायथाइनि सुबुं सानखौ खुनु जों मानोबोगासिनो बेबायदियैथ जोंहा ओ चाइनानि साय जिथ चन हादोर होनना बुङो चिन हादोरनि साय जोंनि सुबुं सानखोआ एसे खम नैरोजा नैजिसे मायथाइनि बायदिब्ला नाथाय दायो आथिखालाव मा नुदों जों ओ रिसेन्ट जिन्थु जिहेथु सुबुं सानखो सेन्सास डाटा फैदों बा सि सानखो खामाखैबा मोनसे मेथदजों दिहुनदों आरोना बेखौ औ मोननैसो सुबुं सानखो खामनायनि मेथडस दं फरमुला दङ बेफोर बायदि खालामनानै जोंनि हादोरनि सुबुं संखोआ सुबुं अनजिमाया बांसिन बुहुमनि मादाव चाइनाखौबो जों फेजेनबाय सुबुं सानखआव दा बेबायदिनो सुबुं सानखखौ माबोरै जों हमथानो हागोन जोंनि हादोरावहा जेरै चाइनायाबो एसे कन्ट्रल खालामबाय बेखौनो होनजायो गुबुन हादोरावबो कन्ट्रल खालामबाय इउरपफ्रावहा बा वेस्ट जेरै सोनाबारि हादोरफ्राव गोबां खमथार सुबुं सानखोआ बेबायदिनो जोंनि हादोराबो माबोरै जों सुबुं सानखोखौ खमायना नोंथांनिफ्राय एसे जा मोनथिनो हागोन नामा
खाथिया जोबोद मोजां मानो होनोब्ला जोंनि हादर
आओ बयजोंबो गनायथि मोननाय हिसाबै ओ बुहुमनि मादावनो सुबुं अनजिमा बांसिन हादो दर होननानै जों सिनायथि मोनबाय। भारता दा बेखायनो आं सानो ओ जोंनियाव दा इुथ पपुलेसनाबो बुहुमनि मादावनो बांसिन होननानै जों मोननो हायो
नंगौ नोंथां
सुबुं अनजिमा खमायनायनि ओ राहाखौ आं ओ सानो खमायनांगौ आरो खायफा ओरैबायदिबो लायो माखासे जोंनि राजखान्थिगिरिफोरा गाव गावनि मुलाम्फानि थाखाय माखासे ओ बेफोर बायदि मोजां इनिसियेटिभ लानांगौ खामानिखौ लायालासेनो गावसोरनि सुबिदानि थाखायबो बेफोर खामानिया थालाङो होननानै आं बेखौ सिगांग्रो बुंनो लुबैयो।
नंगौ ओनथां
अनजिमा खमायनाय नि राहाया जाहैबाय जोङो गासैखौबो इडुकेसनखौ सोलोंथाइखौ जों होग्रो नांगोन गासैबो थाखोनि हारि हारिफोरनो जोङो जोंनि भारताव थानाय गासैबो थाखो नि सुबुंफोरनो जों सोलोंथाइखौ गिबि बयनिबो आखाइायाव होग्रोनांगोन अब्ला जोङो लासैनो बिनि गोनांथि आरो खमायनांगौनिखौ जों लासैनो जों बुजिनायनि गेजेरजों सोल सोलायबोनो खौ सोलायबोनो हागोनखौ आं सानो आरो मानो होनोब्ला सोलोंथाइ गैयै जनाव गैयिनि जाउनाव गोबां जोंनि जायगा ओनसोलनि गोथौ जायगाफोराव थानाय सुबुंफोरा संसार जानायाव ओ गावसिनि खामानि मावनायाव ओ फिसा खांबावनांगौ साननानै नाङाब्लाबो फिसा खांनानै जों ओ खामानियाव बाहायनो फिसा खाङो। दा बेनि थाखायनो जोङो माखासे बे ओ खेथ्र'आव जोंनि सुबुं अनजिमाया बारायनायनिफ्राय बारायबोगासिनो आरो दा गोबां जों स्टेट आव नायोबा जोंनि भारतनि स्टेटआव नायोबा केरेलाफोर बायदि हादराव सुबुं अनजिमा ओ खमायबाय।
नोंगौ खोला भारतावहा खमायदों औ।
रिपर्टनि बायदिब्ला केरेला बायदि हादरफ्राव सुबुं अनजिमाखौ जों खमायहोनानै ओ नाजागासिनो खिन्थु जोङो ओ ओ उत्तर प्रदेश मोन नामा नोंथां सब
नोंगौ नंगौ नंगौ नोंथां सैथो।
दा बेफोरबायदि जायगाफोराव जों ना हरोब्ला गोबां जेंना जेराव दैनि जेंना जानाय लोंनायनि जेंना दा बे-बेबायदि जेंनानि गेजेराव सोलोंथाइनि ओ लामाया ओ खम जायो मानो होनोब्ला जेराव जोंनो सासे मानसिनो थांनानै थानो थाखाय गिबियाव जानाय नांगोन था गाननो थाखाय सि नांगोन थानो थाखाय न' नां बेनि थाखायनो जोंङो बे बुस्थुखौ जों फुलफिल खालामनांगोन बा जेब्ला खालामगोन ओ सु सुबुं सुबुङा जोंनि गेजेराव थोजासे जोंनिया आ आबाद मावनाया थोजासे बयनिबो उदैयाव सुफुंजायो अब्ला बेयो जोंनि गेजेराव सोलोंथाइया ओ सिगां ओ मासियाव ओ थानो हागोनखौ आं सानो आरो न
नंगौ नंगौ नोंथां। दायो जोंनि सोरखारफ्रावबो एसे पलिसि बा बेबायदि इनिसियेटिभ लाबोदों एसे जेरै आं माव दिन्थि बायदि होनो हा बे जोंनि आसाम सोर काराबो ओ सानै गथ थ'फोरनि बांद्राय बांसिन खांब्ला बिथांमोना सर खारि सुबिदाखौ लानो मोननाय नङा। औ सोरकारि सुबिदा नङाबा सोरखारि साख्रिखौ लानो मोननाय नङा बेबायदि आरो बेनि गेजेराव बो मा होनजायोखि जोंनि जिथ्थवा एस टि मानसिफोर ट्राइबेल जों जों स्केडुल स्केडुल ट्राइब्सनि मानसिफ्रा थाय बि बिनि जों जानगाराव दं मानो होनबा जोंनि सुबुं अनजिमाया खमखा। औ बेखायनो जों खौ सोरखारा बे बे पलिसिनि जानगाराव दोनदों। बेबायदियैनो जों जोंनि हादरा भारत हादराव जों सुबुं अनजिमा बेरफुसारनायखौ जों खमायनो हागोन होननानै आं सानो बेफोरबायदि पलिसिखौ बा बेफोरबायदि इनिसियेटिभखौ मोनफा मोनफा हादोरसानि सोरखारा बा जोंनि हादोरनि सोरखाराबो लानांगौ। दानि आथिखालावहाय बेबायदिहैसो जों दिनैनिफ्राय ओ इयुनाव बाजि बोसोर बा ब्रैजि बोसोर उनावसो जों जोंनि सुबुं अनजिमा खौ जोङो कन्ट्रल खालामनो हागोन आरो खमायनो हागोन। औ बेबायदिनो आरो औ नोंथां दे बुंलाय
कन्टिनिउ खालामनो हागोन।
औ दे आं बेफोरखौनो सानदों बेफोरबा बे इनिसियेटिभखौ लाबा मोजां दानिफ्राय जों बेखौ ओ जागायजेननांगोन बेफोरखौ आरो सुबुं सानख हो होनब्ला आ जेरै जोंनि भारत हादोर नि सुबुंङा सुबुं अनजिमायाव बांद्राय बांसिन बारिदों सानजा भारताव बारिदों आरो बेबायदिनो जोंनि आ सोनाब भारत सानजा भारत आरो सा भारताव बहा बांसिन सुबुं अनजिमा बारायनायखौ नुनो मोनदों। बिनि जाव गेजेरावनो खोला भारतनि मानसिफ्रा एसे सुबुंफ्रा जों आ गावसोरनि आ सुबुं अनजिमा बांहोनायखौ बिथांमोना नट्रल खालामनो हानायखौ जों नुबोगासिनो औ मानो होन
दा आं सानो माखासे ओ बेहाय माबानि ओ आखाइ दङ ओ आखाइया जाहैबाय मा होनो आङो माबाखौनो बुंनानै लानांगोन ओ बुहुमनि जेनोबा जोंनि ओ गेजेरनि मोनसे था थि बेहाय मोनसे जिब जिबिनि थांनानै थानो थाखाय गोबां मोजां जायगायाव दङ भारत हादरा दा बेनि थाखायनो जोङो ओ बोलो नाङा जासे जोङो ओ फिसा जिब खांनो सोरजिनो फेहेरनो हानायनि जोंहा सुबिदाखौ मोननो हायो। दा जोंनि साखाथियावनो थानाय ओ भु टान हादरफोरखौ नायोबा ओ इउरपफोरखौ नायहरोबा बेसे नाव गथ जोनोम होनो थाखाय जोबोद खस्थ जायो। मानो होनब्ला बिसोरनि जायगायाव गुसु आरो ओ जायगाफोराबो गोजौ गाहायनि थाखाय गोबां खस्थ खस्थ मोनो गोथौ जायगायाव थानायफोरा गथ जोनोम होनो थाखाय गोबां खस्थ मोनो नाथाय जोंनि भारताव ओ बिदुं आरो बोथोर बिसोरो जोबोद मोजां ओ जायगायाव दं आरो बिनि थाखायनो आं सानो भारताव बेनि खायनो थाब थाबै ओ सुबुं अनजिमा बांनायनि मोनसे खारन होननानै आं सानो आरो।
भुमखौराङारि बिथिङाव गासैयाव बो मोजां जोंना गासैबो सुइ टेबोल जेरै जोंनि हादोराव बरफबो नुनो मोनो लैथोबो नुनो मोनो, बाला हामाबो नुनो मोनो मोनो हाजोबो नुनो मोनो गासिबो दं जोंनि भारत हादराव गोथां राइजोबो दं जेरै जोंनि सा - सानजा भारतनि रायजोफ्राथ' गोथां रायजो गासिबो गोथां गोथां अखा बांसिन हायो। गासैबो बिफां लाइफां मोजां बि गोजौ गिदिर गिदिर बिफां लाइफां सम्पदफोरा बांसिन दङ औ मिथिंगायारि सम्पद मोनो बेबायदिनो जोंनाव आबादफोराबो मोजां जायो जोंनि भारत हादराव जेरै आबाद मावनाय जोंनि भारत हादरनि आबाद मावनाय मैखोम जायगा होनोब्ला ब्रह्मपुत्र' जिथुबा बुरलुंबुथुर सेरफां आरो गंगा सेरफां आरो बिथिं जमुना सेरफां बा इन्दु सिन्धु सिन्धु दैमा सेरफां बेफोरबायदि जायगा बे जायगायावनो बेफोर हादोरसेायावनो बांसिन सुबुं अनजिमा नुनो मोननाय जायो मानो होनब्ला बेफोर जायगायावहा जोंहा आबादफ्रा मोजां जायो औ आरो जायगायाबो जोंनिया समान बे जायगा फोराव बांसिन आरो आलदा हादोरफ्रावहाय एसे एनै हाजो मोनलाब - बायबावो जों बे बुर्लुंबुथुर सेरफां गंगा सेरफाङाव बांसिन सुबुं अनजिमा मोननाय जायो। नंगौ नंगौ नोंथां नोंथां समा जाबाय नामा नोंथां औ नंगौ नंगौ। नोंथांजों सावरायना गोजोननाय मोनबाय साबायखर थाबाय दे नोंथां।
आंनिफ्राय गोजोननाय खोन्था